मा खालामगासिनो दं।
आङो दायो ओंखाम जाखांनानै ओरैनो जिरायनानै दं बरथमान, नोंथाङालाय?
ए आंबो ओरैनो दंथ'यो ओ नोंथाङाथ' दावबायनानै मोजां मोनखायो जानो हागौ।
औ मोनो नोंथां। औ बिदिनो दावबायनानै गोदान-गोदान जायगा ओ गोदान-गोदान लोगोफोरजों माने लोगो मोनहैनो माने बिसोराव माने जोबोद गोजोनो आरो आ माने जेरै गोदोनिफ्रायनो जोङो ओ उन्दै समनिफ्रायनो माखासे खाथि खाला जायगायावथ' बिमा बिफाजोंनो दावबायखायो नङा होमबा बेनि अनगायैबो जोंहा ओरै ओ कलेज फरायनाय समफ्रावबो जोंहा ओ फोरोंगिरिफ्रा जे थैसेम जेनेबा सोलोंथायारि दावबायनाय लाङोना। बेफ्रावबो माने। गोबां जायगा ओ थांबायानो आरो फ्रायानो। गोजोननाय मोनो मानो होनब्ला जोङो ओ जायगायाव बेसे थाबाय थानो नङा होनब्ला। थांनाय लोगो लोगोनो जोंहा बिनि माखासे थासारि आरो। गुबुन गुबुन मानसिफोर लोगो मोनहैनाय जायो।
औ।
बिदियाव माने गोसोखौ माने एसे आलादायै माने गोजोननाय मोनहैयो आरो ओमफ्राय नों थांनिफ्राय बोरै
औ आंबो दावबायनानै गोजोननाय मोनो नाथाय आङो बेफोर बायदि जायगायाव थांफेराखै जे गोजान गोजान जायगायाव दावबायनो मोनफेराखै आरो माने खाथि खालायाव ओरैनो बेरायनाय बेफोर बायदि थां
औ।
ओ नोंथांनि जायगा खाथियाव माबाफोर दावबायग्रा जायगा दं नामा?
दावबायग्रा जायगाया दङ' नोंथां ओरै जोंनि जोंना बिस्वनाथ नालाय। बिसनाथनि सिङाव मोनसे। ओ अरुनाचल ओरै आसाम सिमायाव मोनसे सिजुसा पिकनिक स्पट होननाय मोनसे दङ'। ओ बेयावनो माने ओ जोंनि बेरायो आरो। माने ओ लोगो बिदिनो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय बेयाव दावबायनो फैनाय जायो। जानुवारि समफ्रावथ' ओरै बायदि मानसि माने ओ मा होनो बेयाव पिकनिक जानो थाखाय जोङो जायगा। खौनो मोनलायि जायो आरो लोगोसेनो आरो बिनि खाथियावनो उरनाचललाव मानि मोनसे पार्कबो दङ' जोङो बाटारफ्लाइ सिखिरिनि पार्क होननानै बुंनाय जायो बेयावबो गोबां दावबायबायनायजों बे खौ माने अरुणाचलनि ओ मा सुबुंफोरानो खुलिनाय जादों आरो बे पार्क दा बेखिनियानो
औ जोंनिथिं बो बेबायदि बेरायग्रा जायगा दङ' मोनसे माने उम जोंनियाथ' हाजो खाथि माने हाग्रा खाथि आरो जोंना बेयाव ओ ओरैनोथ' बर' गामि फोरा बांसिनानो हा हाग्रा सेरावसो जागोन नङा होमबा ओ जोंनियाव बो मोनसे हाग्रा दं आरो बेयाव थाङोब्ला जोङो जोबोद मोजां मोनो आरो मोनसे माने बेयाव जेनिबो गारि मथर मटर खारनाय नुनो मोनला खालि बिफां-लाइफां सोमखोर समायना आरो ओ गोग्गो अक्सिजेन बेफोरबायदि मोननो हायो आरो आरो बेयाव थांब्ला जोङो मा होनो ओ जिब-जुनार नुनो मोनो दाावमा दाउसा जेरै जिब फैनानै बेलायाव बुंनो थाङोब्ला ओ मैदेर नुगोन मै नुगोन अमा थाव ख्रि आरो ओ दाउफोरनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला धनेस दाउ दाउराइ बेफोरखौ नुयो आरो
ए
बेयाव थांनोब्ला जोंहा फरेस्ट दिडपार्टमेन्टनिफ्राय पारमिसन लाग्रोनो गोनां जायो आरो हाबनो मोना ओ आरो बेयाव फरेस्ट दिडिपार्टमेन्टाव जोङो पारमिसन लायोबा जोंनो बेयाव थांनो थाखाय राहाबो होयो माने जिपसिजों थांनो गोनां जायो आरो बेयाव थांनो थाखायब्ला औ ओमफ्राय बियाव जोंहा सातजोन जायो आरो माने ओ जोङो थांग्राफोरा सयजन थांनो मोनगोन ओमफ्राय गार्ड सासे हरफायो आरो बिसोरो ए नोंथाङा जुदि दावबायनानै मोजां मोनोब्ला माब्लाबा जोंनिथिबो बिदि बेरायफैनो हागोन आरो
उम थांगोन नोंथां
औ आरो नोंथांमोननि जायगाथिबो जों माब्लाबा सम मोनोब्ला बेरायहैगोन आरो आङो माने औ नोंथाङा जा जायगा नाम खोन्थादों जेरै बाटार पा बाटारफ्लाइ पार्क ना मा होन्दोंमोन?
औ औ बाटारफ्लाइ पार्क
औ बेयाव माबायदि जेनेबा गोसो बोनो हाथाव जायगा जेनेबा बियो मा मा दङ बेयाव मा मा नुनो मोन गोन
बाटारफ्लाइ होनब्लाथ' ओरै जोंना बर'नि सि खिरि नंङा होम्बला सिखिरि होननाय लोगो लोगोनोथ' जोंहा जोबोद समायना नङा होनब्ला, बैफोरनि माखासे मुसुखा बानायना दोननाय जादों आरो अ बै बेफोरनो माने सुबुंफोरनि गोसोखौ बोयो बेफोरबायदियावनो माने ओ सुबुंफोरा माने गोबां दावबायारिफ्रा माने फैनानै बेरायफैयो आरो लोगोसेनो निक स्पट दं नालाय बे पिकनिक स्पटआव जेब्ला पिकनिक जाफैयो अब्लानो बे साखाथियावनो थानायलाय बे ओ सिखिरि पार्कआ दंनायलाय माने बेयाव बेरायहैनाय जायो आरो
अ ओमफ्राय बेयाव थांनोब्ला जोङो जेनिबो पारमिसन लानो गोनां जाया नामा
पारमिसन जायो नोंथां ओ बेयाव काउन्टार मोनस थायो बेयाव ओ माने सासेयाव दसतका करे माने
औ आरो नोंथाङा ओरैनो मा मा जायगायाव बेरायखांखो
ओरैनोथ' आङो गोदो जेल्बा कलेज लाइफ जेनेबा कलेजाव फरायफुबाय जोंङो गोबां जायगायाव बेरायनो मोन्दों
एसे मोजां खोनाखै बांद्राय मोजां खोनायाखै नोंथांनिखौ
माने क्लियारलि खोनायाखै नेट प्रब्लेम जादों नामाथाय हेलौ हेलौ औ देलाय बुंलाय
लोगोफोर लाङोमोनना बेरायनो? आसामनिनो हाग्रामा ओ काजिरङा
ओ।
लोगोसेनो आरो ओरै जोंहा थांदोंमोन गोदान दिल्लीयाव। गोदान दिल्लीयाव थांनानै बिदिनो ओ इण्डिया गेट लोगोसे राजथा ओरो ओरै कुथुब मिनार ओमफ्राय इण्डिया गेट आरो ओरै जन्थर मन्थोर बेफोराव माने फैनानै फैनाय जादों आरो माने गोबां गोबां मोजां औ औ ओमफाय लोगोसेनो, औ गिदिंदों।
ओ जेनेबा बेफोराव बेरायहैनायाव नोंथाङा माबायदि एक्सपिरियेन्स मोनखो बि बेयाव थानाय मानसिफोरा माबायदि रायज्लायो बेफोरनि सोमोन्दै एसे खोनथानो हागोन नामा?
औ हायो नोंथां। ओरैनोथ' जोंनि ओ जायगा आरो हजों दिल्ली जायगाखौबो गोबां इन्टारेस्ट ओरैनोथ' जोङो ओ बेखिनियावनो खोनानायावनो गोबां गुबुन आलादा मानसि एसे नुहुरखायो माने दिल्लीखौ थिग बिदिनो जेरै खोनायो बेबायदिनो माने मोनसे जोबोद माने साखोन सिखोन जायगा आरो बियो जेरै ओ गोबां दावबायारिफ्राबो थाङो बेयाव बेफोराव माने जोङो गुबुन गुबुन माने ओ रायजोनि बेखौनो जोङो लोगो मोनलायो गुबुन गुबुन मानसि गुबुन गुबुन हारिनि गुबुन गुबुन राव बेफोरो माने लोगो मोनलायहैनानै माने, माने गावखौनो फिलिंस जायो माने साननाय सोमजियो आरो माने बेफोराव दावगानायाव माने जोङो ओ बेफोराव दावगानाया थारैनो गोनांथार माने जोङो ओ मोनसे जायगाया साखोन सि खोन जायोब्ला ओ माबायदि माने गोसो बोनो हायो आरो माबायदि गोजोनै जेनेबा मोनसे जायगा जानो हायो बेफोरखौ माने माखासे रोंगौथि माने नु-नुबोदों आरो।
आरो बाव एसे फारमायबावदो औ। खोना आं नोंथांनिखौ बांद्राय क्लियारलि खोनायाखै दे।
अ खोनायाखै नामा
औ दे दा खोनाफिनबाय
नेटवर्कआ नेटवर्कआ' थिगैनो दंमोन दा आंना
औ आंनास जार म दे औ खोनाबाय दे
औ आं बुंनाय खोनायासै नामा बिनि अनगायैबो आङो ओरै नागालेण्डफ्रावबो थांखांनोन मोनबाय नागालेण्डआवथ' जोंना ओरै नागाफोर थायो नङा होमबा नागाफोरनियाबो जायगाया जोंना ओ बिसिनाबो हाजो ओनसोलावनो थायो जोबोद गोजौ गाहाय जायगाफ्रावनो लुना थानो गोनां जायो आरो बेराफारथिं जोङो बेनिफ्राय थाङोब्ला खस्थ'खौनो होनांगोन माने जोबोद गोजौ गोजौ हाजोआव न' लुना थायो नालाय जोङो माने सिरि जिहेथु स्टेप सिरि थायोना बेफोरखौ गाखोनानै थांनो जोबोद खस्थ' मोनोआरो खिन्थु बिसोरो माने हुदा मोनसे जाखाबाय नालाय बिसोरनियाव माने जेबो मोनलाआरो बेफोरखौ दा बेखिनिय आरो बिनि आसामावथ' जोंहा ओरै ओ गुवाहाटि गुवाहाटियाथ' जोंना दिसपुर जोंनि आसामनिनो राजथावनि जाहैखाबाय नालाय बेखौथ' नुयो रावबो गैला बेफोरावबो गोबां बार माने दावबायहैनाय जाबाय आरो नोंथांनि बेलायावलाय दा
आंथ' बेबायदि बांद्राय दावबायनाय माने आंहा बांद्राय बिदि बेरायनाय गैया आरो माने आं गुवाहाटिसिमल' थांदों गुवाहाटियाव जे कामाय मन्दिराव थां
औ
कामाख्या मन्दिरावल' थांफेरदों आरो आं जेरावबो थांफेरनाय जायाखै ओरैनो खाथि खालायाव थांबाय जेनेबा जोङो
औ
जों माने बेराय दावबायनाय माने जोङो गोजान जायगायावल' थांनाय बे नङा आरो जों खाथि खालायावबो थांनो हायो
औ
गोजोन नांगौल' आरो ना ओ माने जोङो साम साफ्रोमबो खामानियाव बिजि थायो नङा होमबा ओमफाय माब्लाबा बेबायदिनो बेरायनानै माइन्दखौ फ्रेस खामनांगौ आरो गोसोखौ गोजोन होनो गोजोन होनांगौ ओ जायगाया बे खाथियानो जा गोजानानो जा जेरावखि थाङा जोंनि गोसोआ गोज नांगौल' आरोना ओमफ्राय ओ जोंनिथिं बैयाव मोनसे जायगा दङ
औ मा नाम?
अ माने बे जायगायाव थांब्ला ओ लामाया बिराद समायना आरो हाजो गेजेर गेजेर थांनांगौ ओम फाय ओ जायगायाव बे जायगायाव बिराद थब्ल' बिबार दं आरो बेयाव थांखांबाय आं माने बेयाव थांबाथाय माने बे थब्ल' बिबारसिम सहैनो थाखाय नाव गाखोलांनांगौ गोनां जायो आरो
औ औ थिगानो औ
जों गोबां सावरायबाय, दोन्थ'नोसै नामा नोंथां?
औ नोंथां दे बिदिब्ला गोजोननाय थाबाय।